नोंथां खोनादों औ खोनादों नों- थां खोनादों दे
अब्ला नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय
ओं अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आङो नै ओरैनो दंथयो दायो मोनाबिलिनि बारहावा जादों नोंथां
अ जुदि नोंथाङा दायो बियो फ्रि नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि फोरबो बैसागुनि बागै जोङो बैसागुखौ माबायदि फालियो बेनि सोमोन्दैसो दसे सावरायगौमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन हागोन हागोन हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन
अब्ला आं जागायदिनि
औ दे
बैसागुआ जोंथ' मोनथिखायो जे बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय फोरबो
औ औ नंगौ
बेखायनो जोङो बैसागुआ बे आमाइ थख्ल' बिखानि खावसे होनना फोरा बुङो बैसाग गुवा ओ आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे ओ उदां बोथोरनि उदां बोथोरनि फोरबो जाय जाय जोङो गोदान बोसोरनि जागायनायखौ दिन्थियो आरो बियो दोरोङारि मोसानाय देंखो आरो जानाय लोंजा जानाय लोंनायजों रंजानायनि मोनसे सम आसामनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबो असमिया रावाव असमिया रावाव बैसागुखौ बिहु होननानै बुंनाय जायो। आरो बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोखौ बैसागु होननानै ओंथियानो जादों ओ जागायजेनाय हारि, धोरोम आरो राव बासियाजासे बर'फोरा बयबो बैसागुखौ गाजा-गोमजायै फालियो बैसागुजों जों नागारनो हायै सोमोन्दोखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो बैसागुखौ आबाद बिथायारि फोरबो होननानैबो जोङो जोंनि समाजाव साननाय जायो। बैसागु फोरबोखौ जों बर'फोरा गोदो-गोदाय आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनोखा बेखौ
औ
फैसा असमिया एबा असमिया केलेन्डारनि बहाग एबा बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव फालि बैसागु फोरबोखौ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो। नाथाय, गोदोनि समाव बर'फोरा बैसाग नि गासै दानावनो बैसागुखौ फालियोमोन। नाथाय दासो बिबदि फालिनाय जाला बै सागु बोथोराव जोङो रंजानाय लोगो-लोगो। सोरगोआव थांनाय बिफागुरु, बिमा गुरु। बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौबो खांनाय हुदाया जोंनि बर'नियाव दङ। आरो दैज्लां बोथोरनि दुखु जार्ला गोनां खामानि मावनायनि समनि सफैनाय जोङो बैसाग दानाव रंजानाय-बाजानाय सम खौ जोङो जोबोद रंजाना लाखायो। बेखायनो बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजा-बाजायै जोबोद फालियो। आरो नोंथाङा मिथिगौना जे बैसागु फोर्बोखौ। जों मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो होनना। बेफोर जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बै
औ नंगौ।
गुनि गिबि सानानो जाबाय मोसौ बैसागु। मोसौ बैसागुआ बैसागु फोर्बोनि गाहाय बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे। जों मोसौ थुखैनायखौ ए प्रिलनि गेजेराव ओ सैथ्र दाननि जोब था सानाव एबा संक्रान्तिखालि फालिनाय जायो। मोसौ मैसो फालिथायनि सानाव बर'फोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गासिबो मोसौ-मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो थाखाय लाङो बर'फोरा मोसौ-मैसो थुखैनायनि था खाय माखासे ओ मुवाफोरनिबो गोनांथि जायो। बेनिखायनो ओ बर'फोरा बे मोसौ थुखैनायाव। नांगौ जानाय बे बेसादफोरखौ मोसौ-मैसो फालिथायनि सानसे सिगांनो। बुथुमना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर बेस फोरानो जादों जेरै ओ रायदों लाव
औ।
दावा बिबार आरो बायदि रोखोमनि बिबार। आरो बे बिबार फिथाइफोर बुथुमनायजोंनो माला बानायो। आरो माला बानायनाय खौनो जों गासिबो मोसौ-मैसोनो माला गानहोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोस सोम हांगार आरो बेसरनि थावजों गलायनाय गोसोम गाबखौ। बेंखन महरनि फोथाबो जों मोसौनाव थुनाय नुनो मोनो।
औ।
बेनि उनाव मोसौ गुमग्राफोरा। दोंसे मेथाइबो रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो। बर'फोरा आरोबाव मोनसे। फलिथाय। माने जोङो मोनसे नेम। फालिनाय थाखगोआव गोखा-गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानाय नेमखान्थिखौ जों नुनो मोनो। बेखौ संक्रान्ति सानखालिनो जोङो खालामनाय जायो।
औ।
खोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बेलासिनि समाव ओ हा ग्रानिफ्राय बा बारिनिफ्राय जोङो बुथुमना लाखाना बेफोरखौ जोङो। बेदरजों बा ओरैनोबो जों संनानै जायो। बेबायदिनो जोङो हाग्रानिफ्राय बा बारिनिफ्राय मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोन से जुनिया ओंख्रि संनाय जायो जायखौ जोङो गोखा गोखै खाजि जानायबो होनना बुङो बेनि ओंथिया बेनो जे ओ गोखा गोखै खाजि जानायखौ जों फालियोब्ला गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो बायदि रोखोम बेराम खैफोद आफोद जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो होनना जोंनि बर'फोरा फोथायनाय जायो आरो आरो नैथि सानाव जायो मानसिनि बैस सागु बैसागुनि नैथि सानखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो बर'फोरा बैसागु फोरबोआवबो बिथांमोनहा दोरोङारि गाननाय जोमनाय गोदोनि आरो ओ हौवाफोरा गामसा फालि गामस‌ा फालि आर'नाइ गस्ला बाहाय आरो आर'नाइनि गस्लाबो बाहायनाय जायो आरो बर'फोर बर' आइजोफोरा दख'ना आरो बेबायदिनो गोबां गोजा गोमो गलाफि गोथां गाबनि गाननानै देलायफब माफब जोङो बैसागुआव ओंखारो बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो न' न' हाबनानै फेम्फा दल जाबस्रिं जथा औवानि थरखा खाम गंगोना‌ आरि बेफोर लानानै जोङो खनै मोसायै न' बिगोमानि गाहाम हास्थायो यो आरो बे बैसागु फोर रंजानायानो बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै जोङो मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा सिख्ला एदाव लायनाय आरो ओ दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिनानावनि एदाव लायनाय ओ बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय बायदि बायदि
औ
अब्ला नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बैसागु फोरबोखौ मा बायदि बायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना खिन्थानो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां जों जोंनिथिंबो बिदिनो जेरै गिबि ओ सैथ्र' दाननि जोब था सानखालि मोसौ बैसाग मोसौनि बैसागु ओइदिन खालिहाय जेरै साराय आरो दो खि खिथुनि जे हांगार बे हांगारखौ लानानै थाव गुबै गलायनानै मसौ नावहाय आगर बायदिय फोथा फुननानै होनाय जायो आरो लोगोसे जेरै माखासे नांगौ मुवा जेरै फिथाइ सामथायाइनिफ्राय लानानै जेरै लाव फिथाइ ओ फिथाइ हालदै बेफोर खौहाय माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो गोदो गोदाय नुयोमोन एखेबारे ज' ज' दैमायाव लांनानैहाय ओ थुखै हैनाय नाथाय आथिखाल खालाव नुनो मोनबाय जे जोंनि साखाथि फाखाथियावनो थानाय गरखाय बा फुख्रि टिपकल बेफोरावनो माने थुखैनायखौ नुनो मोनसै मानो होनबा गोदो गोदायनि बायदि एसेबां माने मोसौ फ्राबो गैला नालाय
औ नंगौ ।
गरसेयाव खोब मानै माथाम बेफोर बायदिल' मोसौ थानायखौ जों नुनो मोनसै बेनिखायनो बेफ्रावनो थुखैनायखौ नुनो मोनसै आरो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो संक्रान्ति खालि जोंनियावबो बेलासि सम जायोब्लाथाय ज'नो साखाथि फाखाथिनि माने आइजोफोरा इदिनो लोगो लालायनानै ओ बारि बारि गिदिंनानै हाय जि गोखा गोखै खैखांनाय बे बायदि गोखा गोखै खांङो खांखांनायनि उनावहाय मा माने बेदर बायनानैहाय बेखौ ज'नो जानाय जायो आरो आरो बे बायदिनो मोसौनि बैसागु जोबनानै थाङो आरो बैसाग दाननि जि सेथि सान बे सेथि सानखालिहाय मानसिनि बैसागु गु इदिं खालि गिदिर गोलावफोरखौ बिमा बिफा होन बा सोमोन्दोआव गिदिर जानायफोरखौ ओ सनमान लायो । बेनिफ्राय उन्दैफोरखौ बिदिनो अनसायो बेफोर बायदियै ओ फुं समाव बिदि जायो आरो बेनिफ्राय बेलासि समबाथाय बेलासि समाव बिदिनो गाजा गोमजायै ओ सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाया उनाव ओंखारो गिबि गिबियाव बोराय बुरै बिसोरो गाजा गोमजायै ज'नो ओ मोसायो आरो आर'नाइ गामसा फालि बिदिनो लानानै मोसायो आरो अखानायैहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो आर'नाइ गामसा जोबोद रंगिना संगिना गान द्रेस गाननानै आरो दामनाय जेरै खाम, सिफुं जथा, थरखा, गंगोना बिदि लानानैहाय ज' ज' मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो। सिगाङाव स्नि दिन फालियोमोन नाथाय आथिखालाव हाय जोङो बा दिन बा सानबाल' फालिनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दा बैसागुआ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायो मोनसे रंजाथाइ फोरबो जोङो बेखेवनो हायो बैस थागु बे ओंथिखौ जोङो दिनै बैसागु जानाय लोगो लोगो मिथिंगायानो गुस्लायो नङा होमबा? दा बैसागु होनोबा जोङो बुंनो हायोदि बै बै माने सारा मिथिंगा बै मिथिंगा गासैबो मिथिंगाखौ होनदों बेनिफ्राय सा माने सारि सारि माने मिथिंगानि गासैबो सारि सारि महरफोरानो गु माने गुस्लायनाय माने मिथिंगानि गासैबो माने बिफां लाइफां गासैबो महरफोरानो महर गुस्लायो होननानै जोङो मिनिं ओंथिखौ जोङो बिदि बेखेवनो हायो आरो जायखौ जोङो बैसागु होननानै जोङो बुंनाय जायो आरो। दा बिदिब्ला जोंहा रायलायगौ मानि बांगौ समाबो जोंहा जानानै फैबाय नङा ओमबा नों दा नोंथांजों बैसागुनि स सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथां। गोबां माखासे बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोनबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जोंनि ओनसोलाव माबायदि रंजायो बेनि सोमोन्दै दा बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'दिनि नामा नोंथां?
ओं जागोन नोंथां ओ नोंथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनो नोंथांनि समखौ होनायनि थाखाय अब्ला बिदिबा दोन